खोनादों नोंथां।
ओम।
नोंथाङा माबोरै दङ?
आङो मोजाङैनो दङ।
आ।
ओम दे होमबा आङो अखानि बागै ओ सोमो एसे सावरायनो लुुबैदों आरो। ओ दा उम उम दे जेनेबा जोंहा अखा माने जोङो ओ इंलिसाव बुङो रेइन। थ' जोंहा बेयो अ खाया बहुत गोनांथि। बियो नेचारनि ओ मोनसे माने मा ओ नांखागौ आरो। बे अखा जुदि गैयाब्ला जोंहा ओ फालांगि जाया नोंहा बेनिफ्राय नोंहा ओ- असेन्सफोरावबो माबाफोरावबो बेनो नोंहा रिसाइकेल जाबाय थायो आरो। बेनो जोंहा ओ- अखाजों फैयो बेनो दै जोंहा दै जमा जागोन आरो बेनो गोजौआव थांनानै आरो बेनो फैफिनगोन। आरो जेरै जोङो दैफोरखौ जोङो मैला खालामोबा मायोबा बेनो मैलाफोरानो बिदिनो गोजौआव थांफिनो आरो बे मैला दैयानो फैफिनो आरो। बेखोनो जेसेबां हायो जोङो साफा लाखिनानै मानानै बेखौनो जोङो मोजां नंगौ। नोंथाङा थ माबा मोन से बुंनो
औ नोंथां। अखाया जोंनि थाखाय गोनांथि जों अ खा नङाबानो जाया। जोंनि थाखाय। गासै हाखरफोरावबो नांगौ जायो अखा दै नङाबानो जाया। दैखौ जोंनो नांथारगौ गायनाय फुनाय जेराव बो।
नंगौ नंगौ।
औ। अखा अखाजोंनो जों बहुद खामानियाव बाहायनो हायो गायनाय, फुनाय बायदिसिना खालामनाय बिफां लाइफां गायबा बो जोंनो दै नांगौ जायो।
औ नंगौ।
औ। बिदिनो अखा हाबासो जायगाफोराबो मोजां स्रां - स्रां जायो।
उम।
अखाया जोंनि थाखाय गोनांथार।
औ ओ।
जोंना अखाया दैज्लांआव बांसिन हानाय जायो आरो। दैखौ बांसिन मोननाय जायो। बेलेग बोथोराव बारा हानाय जाया। दैज्लाङाव मोननाय जायो अखा हागासिनो
उ - उ।
नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय आरो।
जेनेबा दा बो- बोथोरजों लानानै मानानै मालाबा समाव मा जायो अखाया ओ- जि समाव नांगौ जि समाव फालांगि खालामनांगो मो मानांगोमोन बेस समाव जोंङो मोना जायो जों खोनाबोबाय खोनाबोबाय गो गोबाङानो बिदिनो ओ माइ माइनि खेथि खामदों ओ माबानि ओ तरमुसनि खि खेथि खामदों बेयाव माने मा अखा नांगौ बायदि समाव अखा सफैयासै बे सम बिदियाव मा जाखो इसोनिया गासैयाबो लस जाजोब्बाय बिदिनो गोबां समाव जेनेबा अखाया जुदि सम सम बायदियाव जुदि फैयाबा जोंहा बुहुद माने माबा होयो आरो आरो गोबां स समाव जोंङो माने मा अखाजोंनो माबा जाना थायो आरो अखा जेब्ला फैबाय जोंङो रेडि जाबाय आरो जोंङो मेन जोंहा अखानि सिजोना मानिफ्राय स्टार्ट जायो जुन-जुन एप्रिल-एप्रिल मे एप्रिलनिफ्राय स्टारटिं जायो आरो। बेनिफ्राय जानानै ओमफाय जोंहा जोबथिया जोंहा आगस्टाव जोबनाय जायो आरो। बिनि उनाव जोंहा बेलेग बोथोरस सोलायसिं आरो
अम
अम अखाया गोबां बिदिनो खामानिफ्राव बाहायनो हायो जोंङो जेरै रेन वाटार हारभेस्टिं खालामनो हायो जेरै दैखौ जोंङो जमा खालामना लाखिनानै बेखौनो जोंङो बाहायनो हायो लोंनायाव जानायाव फिलटरेसन खामोबा मायोबा जोंङो गाव गावनि बेब'हायफोरखौ जोंङो जुदि मोजां माबा खालामनो बेखौनो बेब'हाय खालामलांनो हायो आरो। मोजाङै जोंङो बुथुमनानै मानानै रेन वाटारखौ ओम बिथाङा माबा मोनसे फोरमायबानो
औ बे दैजोंनो जोङो बायदिसिना खामानियाव बाहायजायो जेरै जि सुनाय बायदिसिना लोंनायाव बाहाय जायो मोजाङै दोननानै
बिदिनो मोजां मोजां खामानियाव बाहायनाय जायो आरो दैखौ।
उम नंगौ।
उम। दैजों जोङो बायदिसिना मोजां मोजां साफा सुफा खालामनाय जायो।
उम
नोंथाङाबो एसे बुं।
उम ओम दैखौ जोङो माने मा जोङो मोजां लाखिना दोनोबा मोजां माबा खालामना दोनोबा दैसाफोरखौ जोङो बे बेखौनो बे अखानिजों माबाजों मोनफायो आरो। दा जोंहा मा जालांदों गासै माबायावबो जोङो माने मा ड्रेनाव गारालासिनो मायालासिनो जोङो बे गुवाहाटी सिटिफोरनिफ्रायनो जों नुलाङो। बे ड्रेनफ्रावनो माबा फोरावनो माने मा बे मैला हारि मा हारिफोरखौ सब दैयावसो गारजोबो। दासिम जोङो नुबोनो मोन्दों जोंनि बे लकेलिटियावनो जोङो नुनो मोनदों दैफोरावनो गारजोबोमोन। बेफोर बेबहायफोरखौ जोङो गारनांगौ आरो बेफोरखौ जोङो बेफोरखौनो जोङो बे अखा महरै जोङो नुफिनो आरो बे दैखौनो जोङो बे बेनो दैया माबा जानानै अखा महरै फैफिन आरो। बे मैलायानो जों बेफोरखौ जोङो जुदि साफा खालामलाङो मायो जोंहा बहुद गोनांथि आरो बियो।
औ नोंथां औ।
बेखौ जुदि जोङो ओ डैलि माबा सुद्रायलाङो जोङो उन्दै गथ'निफ्राय जुदि जों फोरोंलाङो बेखौ जोङो उन समाव बे उन्दै गथ'आ बे देरबा बे बुस्थुखौ सोलोंनानै बेखौ जोङो मिथिगोन बे अखाया बेसेबां गोनांथि जोंनि जिउआव जोंनि डेलि लाइफ ओमफ्राय गोबां खामानिफ्राव ज' बाहायजाखायो। ओमफ्राय जोङो उन्दै गथ गथ'फोरखौबो जोङो फोरोंबोनांगौ आरो फोरोंनानै मानानै जोङो बे जेबायदि बाहायनांगौ जेबायदि मा बाहायनानै मा रोखोमनि मा दोङो मा माबा दोङो हार्मफुल्स माबा दोङो बेफोरखौ जोङो गम मोनगोन आरो माबायदि माबायदि उम नोंथांनो फंनैसो बुंदो
बेफोरदिनो दैखौ साफा सुफा खालामनाया जोंनि थाखाय गोनांथार बिदिनो मो मोजाङाव बाहायलांनांगौ।
उम
बिदि गाज्रि बेसाद दैयाव गारनाया मोजां नङा। बायदिसिना पाकेट बायदिसिना प्लास्टिक बेफोरखौ दैयाव गारो जानला मानला लानानै बेफोर खौ बिदि प्लाटिफोरखौ बाहायलाबायनानै दैयाव गारनाया
उम - उम नोंगौ
उम दा आरो दैखै दैया सिगांनि बायदि एसे खम जालांबाय अखा हानायफोरा। खम जालांबाय सिगां जेरै हाबाय थायोमोन दाना बिदि मोननो नागिरला अखाया बारा हाब बांनो नागिरला एसे दैफोरखौ मोजाङै बाहायलांनाया मोजां आरो जि एसे एनै मोनो बे फोरखौनो अखा हानानै मोननाय बायदिसिना दंखलफोराव मोननाय बेफोरखौ मोजाङै बाहायलां नाया मोजां जेरै मेरै गार नाया मोजां जाया मोजाङै जोथोनै लाखिलांनो
नोंथांबा जोंनि रायजलायनायखौ खिनियावनो फोजोबनाय जानसि नामा
आरो थिनि मिनिट दंबावो दस मिनिट खालामामस्रादो थिन बि दल'सै ओम ओम दस मिनिट दस मिनिट माने माबा दङ ना
दस मिनिट दालागोना
ओम ओम माने आं आं बुंनोसै होनबा
औ दे बुं
आं ओ जेरै ओ बिथाङा नोंथाङा बुंलांबाय ओ दै फ्राव खमायलांदों मादों त जोंहा मानि मा बेयो मानिफ्राय माबा जादों जोंहा अरनबारिया जोबलांस्रांलांदों गोबां फेक्टरिफोर बनायदों मादों बेयाव जोंहा अरनबारिफोरजों माबाफोरजों जोंहा बे अखानि माबाया ओ वेदार सोलायलांदों आरो अरनबारिखौ जों जुदि मोजां जोङो जुदि मोजां मा खालामना लाखियो दङ द फांनि दंफां सिफायबाय जोङो फांनि दंफां सिफायनाय जायगायाव जोङो फांसे जुदि बिदिनो सिफायनानै फांसे जोङो जागायफिनोबा होमबाना जोंहा बहुद मोजां जालांदों बे जोंनि ओम जोंनि बे अरनबारिखौजा जुदि मोजां जालाङो ओ अबेसे जोंहा सोरफ्राबो मोजां जालाङो जोङो सम बायदि मोनगोन अखाफोरखौबो जों सम बायदियै जोङो माबाफोरखौ फालांगिफोरखौबो जोङो खालामनो हालांगोन गोबां खामानियावबो जोङो जोङो आवगायलांदों आरो जोङो जुदि अरनबारिफोरखौ मोजां लाखियो जोंहा बहुद अरनबारिफोरजोंबो माबाफोरजोंबो जोंनि गासै लाइफआवबो जोंहा बियो माने जरायना दंजोबो जोङो मोनसेखौ जुदि जोङो गाज्रि खालामनांगौबा जोंहा मोननै मोनथाम गाज्रि जालाङो आरो बेखायनो जोङो गासैजोंबो बे उन्दै बैसोनिफ्रायनो जोङो बेफोरखौ जोङो फोरोंलांनानै जेनेबा मोजां हुदाफोरखौ फोरोंलनानै जोङो जाहाथे इसोरनिफ्रायबो जिखिनि हायो उनाव मोजां मोननायखौ जोङो मा खालामदों आरो
बिदिनो गासैखौबो मोजाङै जोथोनै लाखिना दोननांगौ आरो बिफां लाइफां खौबो नांगौ जायो
नंगौ नंगौ
बिफां लाइफांनि थाखायसो थांनानै दं
औ औ
औ
लामा सामाफोरावबो
उम उम दे होमबा नोंथां जोंहा दस मिनिट जाबाय हा होमबा ओ दोननाय जासिगोन होमबा दे दे मोजां मोनबाय ओं उम आंबो मोजां मोनबाय दे हामबायसै दे